हेल'नो खोनादोंना नोंथाङा? औ आं नोंथाङा नोंथाङा दा फ्रि ना?
औ फ्रि नोंथां
आं नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन। बे आयदायानो जाहैबाय बैसागु बर' हारिनि बैसागु रंजानाय फोरबो नङामोन नोंथां बिनि सायाव एसे सावरायलायनोसै। दा नोंथाङा जागायजेनो ना आं जागायजेनो
दे नोंथाङानो जागायजेनदो।
जागोन दे नंगौ नोंथां जोंहाथ' बर'नि होनोमब्ला रंजानाय फोरबो होनोब्ला जोंहा बैसागुखौनो माबायो बुजियो नङा होमबा नोंथां। बेनो बर' हारिनि देरसिन रंजानाय फोरबो बैसागुआ दा जोङो बैसागुखौ बोरै रंजायो बिनिसायावसो बुंसै आङो आरो बेयाव मा मा फालिनांगौ बा मानियो बेफोरनि सायाव एसे आरो दा जोंहा गिबिथारावनो, बैसागु बोथोर सफैनायनि ओ सिगां जोंहा, ओ बोथोरखौ माने बैसागो बायदि मोनखायो आरो रंजानाय फोरबो माने बोथोरा माने जोंहा बर'नि जाय लायोबा बेयो जोंनि थाखाय बोसोर गोदान बा गोदान बोसोर नङा ओनबा नोंथां,
औ नंगौ नोंथां
दा बे बैसागुआव जोंहा बैसाग दान हाबैनि सानसे सिगां जोंहा गोखा गोखै जानाय नेमखान्थि फोरबो दङ नङा होमबा जेराव जोंहा, हाग्राबारिनिफ्राय थांनानै जोङो गोबां रोखोमनि गोबां जादनि माने मैगं थाइगंफोरखौ जेरै सेजौ सेनिबो बारा मैगं थाइगंफोरनि दाब बेफोरखौ जोङो ज' खानानै लाबोयो लोगोसे ज' लागायनानै जोङो बेहाय बेदरफोरजों एवना जायो नङा होमबा नोंथां। बेखौ होनो जोंहा संक्रान्ति आरो बे दिनखालिनि जोंहा
औ
सारावनो माने सिखारनानै जोंहा मोसौ थुखैनाय मोसौनि बैसागु होनो नङा होमबा, बे मोसौ फोरफोरखौ जोङो लाव फान्थावफोरनि माने माला गान होननानै जोङो। दैसायाव दुगै थुखैनो लाङो नङा होमबा दा बै थुखैनो लांनायाव जोंहा, दाथ' माखासे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा मेथाइबो दङ मोसौ थुखैनायाव रोजाब जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा नङा हा नोंथां दा बिदिनो जोंहा मोसौ थुखैखांबाय गोखा गोखै जाखांबाय दाना बेनि अखानायै जोंहा, मानसिनि बैसागु मानसिनि बैसागुआ जोंना जागायजेनो होनना बुङोब्ला, बैसाग दाननि से अक्ट'खालि नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां औ
ओ बैसाग दान से अक्ट'खालि जोंहा माखासे गाव गावनि नेमखान्थिफोरखौ फालिनानै जेरै ओ आफा इसोरनावहाय माबा बिलाइसै आरो आ बोर बिनोसै बा माबा लानोसै निमाहा बिसै सिगांफोराव माबाफोर गोरोन्थि मावबोदोंबा निमाहा होदो आरो उन सम फोरावहाय जेबो खैफोद आफोद बेमार आजार मोदोमाव दाजाथों बेफोरबायदि होननानै माने जोंहा, इहा आनान गसायनावहाय माबा आर'ज गाबो आरो ओमफ्राय बै दिननि ओफ्रायनो जोंहा मानि बैसागु रंजानाया जागायजेनो आरो बर'ना। जेराव जोंहा गोदो गोदायथ' नुनो मोनोमोन जोंहा आ बर'नि जेनाखि आबै आबौमोना बै समफोरना
औ
आ गोबां खाम सेरजा सिफुं जथा बेफोरबायदि लानानै गामसा आर'नाइ गाननानै आरो हिनजावफोराबो ओ दख'ना आर'नाइ लालायनानै मानि ज' ज' सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै मानि गथ' गथथाय बैसागु रंजानायखौ जों नुयोमोन बा जोंनि आबै आबौमोना जोंनो खोन्थालांदों आरो नङा होमबा? नाथाय जोंहा दा गोबां नुनो मोनबाय जे जोंनि जेनाखि दानि आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सि ख्ला बिथांमोन बिथांमोना आ बैसागु रंजानायाव जोङो दानि गोदान जुगनि ओंखारनाय जेनाखि बक्सफोर गिदिर गिदिर दामग्राफोर बेफोरखौ लानानैसो माने मदार्न गान्स सोनाबारि मेथाइफोरखौ दामनानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो बैसागु बोथोराव नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां औ
आ नाथाय जोंहा आ माबायाव बैसागु बोथोर जयै बेफोरबायदि खाम सेरजा जोबथा सिफुं लानानै मो सायोब्ला जोंनि बेफोर माखासे दामजु आरो बर'नि जेनाखि खुगा मेथाइफोर बैसागुनि मुङाव लिरनाय बा खनबोनाय गोदोनि बेफोरो गोमालांगोन आरो नङा होमबा जोङो बेखायनो गोदो गोदायनि जेनाखि सोलिबोनाय दामग्रा देग्राफोर आगजुफोर खाम सेरजा सि फुं जथा लोगोसे दख'ना आर'नाइ गामसा बेफोरबायदि गाननानै जोङो ज' ज' मोसालायनांगौ खुगा मेथाइ खननानै नङा होमबा? होमबानो जोंनि बेनाखि माखासे जोंनि जे हारिनि बेफोरबायदि गासिबो आ बैसागु रं जानाय नेमखान्थिफोर माने बेफोरो होमबासो उन संसारावबो बा उन समावबो थालांबाय थागोन आरो आरो बिदिनो गाजा गोमजा जाबाय थागोन दाथ' जोंना बैसागआव रंजाया ओरैबायदि रंजायो नों थां जोंनि गामियाव जोंहा बेयाव ओ फुंनिफ्राय लानानै न' न' हाबो आरो नङा होमबा? औ न' न' बिदिनो दामनानै मोसानानै मेथाइ खननानै जोंहा रंजायो आरो बै रंजानायाव जोंहा माने बिदिनो बायदिसिना मागिफायो फैसा माइरं बायदि बायदि। बे मागिनाय समाव जोंहा ओ जेनाखि दिनै हमना लादो ओ मोनानि जेनेबा एखमबा जि जिसे बाजिलायो आरो मोना हरनि समनि नङा होमबा?
औ औ
औ आरो बिदिनो जोंहा सानसेल' रंजाया बैसागुखौ दानि जुगाव जोङो खम नुनसै होनबाबो माने जोङो सानथाम सानब्रैसोखौआव रंजानायखौ जों नुनो मोनो दानि जुगाव नाथाय गोदो गोदायनि जुगावथ' स्नि साननिफ्राय लानानै जि सानसिमहालागै रंजायोमोन आरो नङा होमबा? औ। आरो जोंहा बिदिनो ओ रंजानाय नेमखान्थिफोराबो गोमालांदों माने खमनिफ्राय खम जालांसिनदों। जेरै गोदो दिनाव स्निनिफ्राय जि सानसो रंजायोमोन दानियाव नाथाय आथिखालाव सानथाम बा सानब्रै बेफोरजोंल' रंजायो। दा नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबोरै रंजायो आरो माबायदि नेम खान्थि फालियो मा मा दासिमाव नोंसिनाव बेफोरबायदि खुगा मेथाइ खाम, जथा, सि फुं लानानै मोसागोन ना मोसाला लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेनि सायाव एसे बुंदो दे आंनि सिगाङाव नोंथां।
औ, जोंनि ओनसोलावथ' दा बुंनो थाङोब्ला माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' दायो जोंनियाव ओनसोलाव खाम सिफुंजोंनो मोसानायखौ खौ नुनो मोनो। नाथाय बोराय बुरै गथ' गथाय बिसोरखौ आलादा सेंग्रा सिख्ला आलगा मोसानायखौ नुनो मोनसै। माने गोदोनि बायदि दि बोराय बुरै जमा सेंग्रा सिख्ला जमा माने गासिबो ज'मा मोसा सानायखौ नुनो मोनला आरो ना एक्सट्रा एक्सट्रा मोसानायखौ नुनो मोनसै। ओमफ्राय दायो माने सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोन हान्जा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा खाम, सिफ फुंजोंनो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो न'खर न'खर गामि गामि गोजान गोजान गामिफ्रावबो गिदिंनानै मागिनायखौ नुनो मोनसै नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलावथ' माइरं जायनि न'खराव मासायो बैनि न'खरनिया न'खर बिगोमाया माइरं बेजों लोगोसे अननानै हरफानाय रां बा फैसा बैफोरखौ हरनाय नुयो आरोना बेजों लोगोसेनो मोसाखांनानै मोसाखां आरिखां न'खरनि बिगोमाखौ बोर सारस्रिनायजों लोगोसे मोसानाय मोसागिरिफ्राबो बोर लानानै थाङो। बोसोर गोदान हिसाबै जोङो बयखौबो सनमान लाखायो। नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ।
दाथ' जोंनि ओनसोलाव माने खाम सिफुंजों मोसानायखौनो नुनो मोनो थेवब्लाबो गोदोनि बायदि नंद्रायला आरो बुहुद खमखौ नुनो मोनसै। माने बिराद गोदोनिजों दानिजों बिराद दिडिफारेन्ट नुनो मोना आरो ना।
नंगौ नोंथां।
बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव दा ओनसोलाव हौवाया हिनजाव जानानै मोसानाय बा हौवाया दख'ना गाननानै बेफोरखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसे बा गथ' गथाया दामजु माने बक्स जायखौ होनो केसेक केसेकजों दामनाय गान गानफोरजों मोसानायखौ नुनो मोनो आरो जौ बेदर बायदियाव गब'फबना थानायखौ नुनो मोनो। जौ फोराथ' गोदो गोदाय आबौआ आबैनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय। थेवब्लाबो दा आथिखाल मुगायावबो सोलिनायखौ नुनो मोनसै। लाइमोन हान्जा सेंग्रा सिख्लाफ्राबो खाम सिफुंजों मोसायोब्लाबो जौनि रोसि माइब्रा बिदै बैफोरबायदिखौ लाना नुनो मोनो। बेजों लोगोसेनो गोबां खुगा मेथाइ खननाय बा मरदान जुगखौबो खुगाजोंनो खननानै मोसानायफोरखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसेयैनो गोदोनि बायदि माने मोसानाय मुसुरनाय बायदिखौ नुनो मोनबांलिया आरो ना गोबां खम गोदोनिजों दानिजों गोबां फाराग नुनो मोनो। बेजों लोगोसेनो माने दानि आथिखाल मुगायाव जोंनि ओनसोलावहा लाइमोन हान्जा सेंग्रा सिख्लाखौ माने दानि मर्दान जुगजों सोलिफुबाय थानाय सो मर्दान जुगजोंसो सोलिलांफाबाय थानायखौ नुनो मोना आरो ना गोबां खम नुनो मोनसै। बेबायदिनो बैसागु फोरबोआवथ' माने गेदेरा उन्दैखौ बोर होनाय उन्दैया गेदेरखौ स खनमान लानाय बैफोरबायदि हाबा हुखा सनमान लानाय नाय ओ मान बोहोलायनाय बैफोरबादिखौथ' सोलिबोबाय थानाय नुनो मोनखायो बिजों लोगोसेनो बैसागुआव न'खर न'खर जौ लोंनाय बेदर जानाय मोसानाय माइरं मागिनाय बैफोरबायदिया सोलिबोगासिनो दं आरो ना जोंनि ओनोल लाय दायो बिराद माने अबेबा गामियाव बैफोरबायदि मोसानाय मुसुरनायखौ नुनो मोनलां मोनबांलिया बा अबेबा गामियाव नुनो मोनो आरो गोबां माने जोंनि दा ओनसोलावथ' गोबां फाराग नुनो मोनसै आरो ना गोदोनिजों दानि जों माने गोदोनि बायदि सेंग्रा सिख्लाबो गथ' गथायाइ ज' ज' जानानै मोसानायखौ नुनो मोनलां मोनबांलिया दानि दा जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला सेंग्रा सिख्ला आलगा बोराय बुरगि बोराय बुरिया आलगा गथ' गथाया आलगा बिफोरबायदि मोसानोसै आरोना नोंथां
औ नोंथां
नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि सोलियो दा बैसागु फोरबोआ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
आंथ' नोंथांनो फोरमायखाबाय दसे सिगाङावनो नङा होमा नोंथां बैसागुफोरखौ माबायदि रंजायो जोंनिजों दा जोंहाथ' हनै समाबो जाबायानो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ नोंथां बिदिब्ला उननि समाव लोगो मोनलायफिनगोन होननानै आसा खालामबाय नोंथां
औ जा जागोन दे नोंथां औ नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय